खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथाङा
दा हादों आं दा माने आइजो माहारिनि गोदोनिफ्राय माने आथिखालसिम माबोरै जौगाबोखो बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां
औ नोंथां साबराय जागोन।
माने आइजो माहारिनि जौगानाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनिखौ औ बुंनो थाङोबा जोङो जौगायाखैनो एबा गोग्लैसोनानैसो दं होननानै जों बुंनो हायो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जों मोननो हायो गोदोनि समाव माने आइजोफोरखौ न'नि सिमाखौनो बारनो होयै न' सिङावनो दोननाय बा न'नि खामानि दामानिजोंनो जेनेबा नांथाब होनाय जों बेफोरबायदिखौ मोननो हायो आरोना गोदोनि समाव। आरो जेनेबा सोलोंथाइ लानोब्लाबो ओ हिनजावफोरखौ जेनेबा फिसाजोफोरखौ मालायनि न'खरावसो हाबा जाहैखायो होननानै माने सोलोंथाइ लानो होयि ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा बिसोरखौ न'नि जेनेबा दानाय लुनाय संनाय खावनाय बेफोरबायदि माने गासै खामानिखौसो माने बिसोरो फोरोंखायोमोन आरोना गोदोनि समाव आरो जेनेबा आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरै माने आइजोफोरनि बेलायावहाय माने गोदो माने आइजोफोरा बांसिनानो जेनेबा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावनो होन बा खामानि दामानि बा संनाय खावनायावनो होन माने जोबोर रोंखा राखा जायोमोन आरोना आरो जेनेबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव बिसोरो गावसोरनो दानानै गाननाय बिदिनो जेनेबा आगर आखाय बिदिनो बायदि रोखोमनि दख'ना बिसोरो बिदन बिदिनो माइदि गोनां बेफोरबायदि माने दख'ना दानानै बिसोरो गानोमोन आरोना नाथाय जोङो माने आथिखालनि बागै आरो सावरायनो थाङोब्लाथ' माने गोबां जौगाबायखौनो होननांगोन आरो ना नोंथां ओ बे जेनेबा बुंनो थाङो जेरै आथिखालावहाय गोदोनि समावथ' जेनेबा सोलोंथाइ लाहोखायाखैमोन नाथाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै माने बांसिन जेनेबा कलेज इदिनो इउनिभारसिटि बिदिनो स्कुल फोराव थांनानै जोङो माने नायहैयोब्ला नुनो मोनोदि जेनेबा हिनजावफोरनि माने सोलोंथाइ लानायनि हारासो माने आथिखालावहाय हौवाफोरनिख्रुइ माने बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो आरोना ओमफ्राय बेबायाददिनो जोङो आरो साख्रि बाख्रिनि बा बिदिनो जेनेबा सरखारि माखासे साख्रिफोरनि बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला नुनो मोनो जे जेनेबा बिसोरो माने साख्रिनि बेलायावबो हौवाफोरनिफ्राय माने गोजौसिन माने साख्रिफोरखौबो लानो हानाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै आरोना दा उम बेनि अनगायैबो माने बुंनो हाबावो जेरैहाय बिसोरो माने ओ आथिखालावहाय गोबां माने गोदान मुगाजों गोरोबनानै बायदि रोखोमनि जेनेबा संनाय खावनायनि बेलायावबो सोलायबोबाय आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों एसे एसे माने सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरोना दा माने गोबां माने जों जौगानायखौ नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा गिदिर गिदिर साख्रिफोरनि अनगायैबो बिदिनो खामानि दामानि बा बेफार फालांगिफोरनि बेलायावबो आइजोफोर- -खौ माने गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आथिखालाव नुनो मोनसै जे बेफार फालांगियावबो बर' आइजोफोरा गावनो गाव माने गावखौनो सुंथानो थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना आरो जों जेनेबा आइजो होननानै बुङोब्लाथ' मोनसे न'खर बा मोनसे न'खरखौ माबोरै माने ओ सामलायनांगौ बेफोरखौथ' रोंखागौआनो आरो मोनसे न'खराव आइजो गैयाब्लाथ' मालाबाबो माने मोनसे न'खरा माने मोजां जाया होननानै जोङो सानो आरोना जेरैहाय जों बुंनो हायो आइजो होननानै बुङोब्ला जोङो गावनि माने मोनसे न'खराव हाबा जाहैनाय लोगो लोगो बै न'खरनि बिहाव बिखुनजो बेबायदिनो जेनेबा बिदा फंबाय बिबोनां बिदिनो गावनि फिसाय गथ' गथायाइफोरखौ माबोरै सिबिनांगौ माबोरै जाहोनांगौ लोंहोनांगौ माबोरै गोरोबलायनानै थानांगौ माने बेफोरखौ बर' आइजोफोरा माने बर' आयजोल' नङा माने गासै आइजोफ्रानो माने रोंखागौ होननानै जों बुंनो हायो आरोना बेनिखायनो माने आयजोफोरा न'खर सामलायनायजों लोगोसे बिसोरो मा होनदों खामानि दामानियावबो जोबोद रोंखा राखामोन होननानै जों बुंनो हायो जों आथिखालावबो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जेरैहाय न'खर सामलायनायजों लोगोसे आथिखालाव आइजोफोरा सरखारारनि माखासे साख्रि गिदिर गिदिरफोरखौबो मावफानाय बेखौबो माने बिसोरो सामलायनाय बिदिनो जेनेबा गावनि माखासे नांगौखिनि मानदो माखासे माने जेनेबा जिरादफोरखौ बुथुमनानै लानो हानाय बेफोरबायदि माने थासारियावहाय आथिखालाव फैबाय आरोना जों माने गोबां बिनि अनगायैबो गोबां बुंनो हायो जेनेबा जोङो जेरै आइ पि एस आइ ए एस बायदि रोखोमनि डक्टर इन्जिनियार बेफोरावबो माने आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै जे माने हिनजावफोराबो बा आइजोफोराबो माने आथिखालाव बेफोराव माने गाव गावनि मुंखौ थिसननो हादोंबा गाव माने जौगानो हादों बेफोरबायदि थासारिखौ जों आथिखालावहाय नुनो मोनसै आरो ना माने आइजो होननानै बुङोब्ला जोङो फारफ्रोमथिंबो माने रोंखा राखा होननायखौनो बुंनांगोन न'खर सालायनायनिफ्राय लानानै जेनेबा गावनि फिसा फिसौखौ लानानै बेबायदिनो जेनेबा बायजोनि माखासे माखासे खामानिफोरखौ सालायनायखौबो जों आथिखालावहाय गोबां नुनो मोनसै आरोना आथिखालावहाय माने आइजोफोरा बिदिनो जेनेबा गावखौ सुंथानो थाखाय माने गाव गावनो न'खराव बा बिदिनो न'खरनि बाहेरायाव खामानि मावनाय जेरैहाय जेनेबा बेफार फालांगि महरै न'खराव दाउ अमा फिसिनानैबो गावखौ माने सुंथानो हानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोङो माने नुनो मोनबावो जेरैहाय न'खराव माने बायदि रोखोमनि जेनेबा बा संनाय खावनायखौनो ला संनाय खावनायखौ आथिखालाव माने बर' आइजोफोरा बा आइजो फाखारिया माने बेखौ बेफार फालांगिनि बेलायाव लांबाय आरोना माने सिगांनि समावथ' संनाय खावनायखौ न'खरावनो संनानै खावनानै जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय नुनो मोनसो माने संनाय खावनायनि बेलायाव बिसोरो गावसोरनि आखाइजोंनो संनानै माने माखासे दोरोङारि जाग्रा मुवाफोरखौ बा आदारफोरखौ माने बेफार फालांगिनि बेलायाव लांनानै रां खामायनायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो जेनेबा गाननाय जोमनाय दख'ना फायस्रा बिदिनो गामसा बायदिनि बेलायावबो जों नुनो मोनो आर ना आरो जोङो माने आइजोफोरखौ जों बायदि बिथिङावनो माने आथिखालावहाय जौगानायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां दा बुंनो थाङोब्लाथ' जों माने आइजोखौ फारफ्रोमबो बिथिङावनो सोलोंथाइयानो जा बा इदिनो खामानि दामानि बा बिदिनो जेनेबा बाहेरानि खामानि द न'खर सालायनाय माने फारफ्रोमथिबो रोंगौथि दं होननानै बुंनो हायो आरोना आरो जेनेबा आथिखालावहाय आइजोफोरफोरखौ खौ माने जौगाथों होननानै सानना भारत सरकार गजनो आरो जेनेबा आसाम सरखारफोरा माखासे रां अनसुंथाइ हरनानै गामिफोराव बेेफार फालांगि खालामनो होनाय बेफोरबायदि माने राव अनसुंथाइ हरनायफोरखौबो जों आथिखाल आइजोफोरखौ मोननो हासै आरोना दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबा बेफोर बुंनो सानो नामा
थाव नोंथां नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेफोरो गासिबो थारानो दा जोङो बर' आइजोफोरनि जौगानाय होनना बुङोब्ला जोङो मोननो हायोदि गोदोनि समाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ न'आवनो जोबथेना दोननाय बायदि जायोमोन माने फ्रि दं होआमोन दा नाथाय नायनो थाङोबा आथिखालाव गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव सोलोंथाइ लानो फैनाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां साख्रि बायदि बायला मावनायफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै नाथाय गोदोनि समाव जों बेफोरबायदि दि नुनाय जायामोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंहा थासारिफोराबो एसेबां मोजां नङामोन बेनि थाखायनो गोबां समावनो जोंनि आइजोफोरखौ बांद्राय ओंखारनो होनाय जायामोन।
औ
मोनसे बिथिङाव नायोबा जोङो गोदोनि दानाय लुनाय आरो दानाय दानाय लुनायफोरखौ आइजोनि बिथियो जोंनि बर' आइजोफोरनि बि थिङाव नायोब्ला जोङो एसे गोग्लैसोनायखौसो नुनो मोननाय जायो। मानोना गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा दानाय लुनाय बिथिङाव गासिबो हाफ्रामजोबोखौनो होनना बुंजायोमोन। मानोना गोदोनि समाव जाय सि दानो रोङा बियो माने बेखौ राव बो नायैया एबा जुलि जानो मोना होननाय खोथा दङमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जेबो गैला जायनि जाहोनाव आथिखालाव गोबां आइजोफोरानो एबा हिन्जाव माहारिफोरानो जि दानो रोङा आरो जि सोंनो रोङा नाथाय गोदोनि समनिया बेफोरखौ रोंजोबोमोन। बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला गोदोनिस्राय दानि जुगनि आइजोफोरा दानाय लुनाय बिथिङाव उन जानानै थाबाय। दा गुबुन बिथिङाव नायोब्ला जोंहा आइजो माहारिफोरा जौगाबायखौनो होनजायो मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव आइजें माहारिफोराबो गोबां सोलोंथाइ लाबाय आरो बिदिनो नों थाङा बुंलांनाय बायदिनो हादरनि गुबुन गुबुन जा साख्रि बेफोराव थिसनथाइ मोननो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन हादरफोराव
गोबां गभमेन्ट जबफोर एबा प्राइभेट जबफोर मावहैनो खाबु मोनबाय बिदि गोजान गोजान जायगायाव थांनानै गाव सोरनि जिउ खुंनायनि राहा बानायनानै लाहैनो हाबाय। गोदोनि रुजुनायावनिफोरखौ नायोबा गोबां जौगाबाय होनजायो दा आरो आथिखालाव आइजो माहारिया गोबां बिजनेस मावनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो जेरै जों बुंनो हायो आथिखालाव गोबां बर' आइजोफोरा बजार एबा हाथायफोराव थांनानै नायोबा आरो टाउन सहरनि गलाफोराव थांनानै नायोबा गोबां बर' आइजोफोरखौ जों गला होनानै गावसोरनि जिउ खुंनाय राहाखौ बानायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बुंनो हायोदि जोंहा गोबां लिरबिदांफोरावनो आइजो माहारिफोरनि बागै गोबां बुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैहाय जोंङ दंफावनि फिथा बेयावबो मोननो हायो दुमफाव मुंनि सासे आयजोनि खोथा। जेराव सासे आइजोआ फिथा लावदुमनि गला एबा दखान होनानै गोबां रां आरजिनानै उनावहाय मोनसे न'खरखौ सालायनो हादों एबा गोबां रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों उनावहाय बियो बिदिनो गावनि मोननाय जा रां बेफोरजों बियो ओ जि सुग्रा मेचिनफोर बायनानै हाथायाव आरोबाव गला मोनसे होबावनो हादों बेबायदिनो उनावहाय बियो ओ गोबां सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइफोर होनोबो हादों। बेफोरबायदिखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोननो हायोदि थुनलाइफोरावबो बर' आइजो फोरनि जा गोहो बेखौ ओ लिरनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो मोगथां मुलुगाव जोङो गोबां दानाय लुनायफोरावबो आथिखालावबो साफा सानैखौ जों नुनो मोननाय जायोसै जायफोरा दादों बिसोरो बिजनेसनि थाखाय एबा बेफार फालांगिनि थाखाय ओ ओ खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायोसो बिदिनो सरासनस्रा न'आव गाननायफोरखौ एसेबां जों न'खर न'खर दानाय खौ नुनो मोननाय जाया नाथाय जि साफा सानै दायो बिसोरो गोबाङैनो दानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बर' आइजोफोरा गोबां ओ ग्रुपफोर खुलिनानै आथिखालाव गोबां खामानिफोर मावनायखौ नुनो मोननाय जादों बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा आथिखाल मुगायाव गोबां जौगाबाय आरो सोलोंथाइ मुगायाव बो जौगाबाय साख्रि बाख्रि लानायावबो जौगाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा बायदि बायदि बिथिङाव गोबां जौगानाय खौ जों नुनो मोननाय जादों दा जोंहा सावरायनाय समाबो जानानै फैबाय बे ओंखायनो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनिनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।